खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय
औ औ नोंथाङा दा ओरैनो दङ ना
औ नोंथां आं ओरैनो दङ दा
औ औ आं नोंथांजों ओरैनो दङब्ला माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथाङा हागोन ना नोंथां
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे आं ओरैनोसो दंखायो।
औ औ नोंथां अब्ला आङो माने जोंनि बे देहा बे सुबुंनि देहा बेखौ माबोरै गोग्गो लाखिनांगौ मानिफ्राय खहा जायो बेनि सोमोन्दै एसे सुंदो सावरायलांसै नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथां।
नोंथाङा खोनासंलांदो।
औ नोंथां।
औ औ जोंना बे गोग्गो देहा बा सावफ्रि बा जोंनि देहाखौ माबोरै गोग्गो लाखिनांगौ जों माने बेखौ माबोरैहाय मा मावनानै मा जानानै माबोरै गोग्गो लाखिनांगौ आं एसे सावारलांनोसै जोंना गिबियावनो जोंनि देहा बा जोंनि सावस्रि बेखौ जोङो मोनसे इन्जिन बा गारि बेफोरबायदि सानना लानानै जोङो बाहायनांगौ आरो ना। मानो होनोब्ला जोंनि बे मानसिनि देहा बा सावफ्रि बेयो मोनसे इन्जिन बा मेसिन फोरबायदिसो खामानि मावो आरोना मोनफ्रोमहाबो गावबा गाव गावबागाव आलदा आलदा खामानि दंजोबो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ बेखायनो जोङो बे इन्जिनखौ बा जोंनि देहा बा सावस्रिखौ जों गोग्गो लाखिनो जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां।
औ।
जोंहा गिबियावनो मा खालामनांगोन गोग्गो सावस्रि बा गोग्गो दैनि थाखाय जोंनो गिबियावनो नांथारगोन जाहैबाय जोंहा गोग्गो दै।
औ।
गोग्गो दैनि जोबोद गोनांथि जायो आरो नोंथां मानो होनबा दैनिफ्रायनो जोंनि जेनेबा सोदांनाय बिदिनो गोबां माखासे खामानिफोरा दै जोंनि देहा सिङाव सोलिनाय जेसेबां खामानि दं माने जोंनि देहायाव थानाय गासैबो गंग'फोरखौनो दैयासो माने फा सेनिफ्राय स्र' बा मोजाङै खालामो आरोना बेनिखायनो जोङो गिबियावनो जोंनो गोगो दैनि गोनांथि जायो आरोना
औ नोंथां।
बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन बे दैखौ जोङो जेनेबा हमनानै ला नोंथाङा दंखल फोरनिफ्राय एबा दैखरफोरनिफ्राय एबा दैमाफोरनिफ्राय लोङो नङा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
जोङो बे दैयाव जोंथ' लोंबाथ' लोंनो हायो नाथाय जों बे दैयाव मा रोखोमनि जि माने जिउसा दं बा जेनेबा माखासे आइरन फोर दं बा बेक्टेरियाफोर दङ बे बेक्टेरियाफोरखौ जोङो माबोरै माबोरै बुथारनानै लोंनांगोन जोङो माबोरै गोग्गो खालामनांगोन बेखौ जोङो मा खालामनांगोन गोग्गो दै लोंनोब्ला जोङो सर नांगोन आरोना माखासे आथिखालाव फिलटार ओंखारबाय नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बे फिल्टारखौबो जोङो बाहायनांगोन माने जोङो दंखलनि दैखौ डाइरेक्ट लोङोब्ला मा जायो आइरन माखासे लहानि फिसा फिसा लहा सेरेबफोर बिदिनो माखासे थांफायो आरो ना गुन्द्रासाफोर जाय मानि दोगोन जाया माने जों बेफोर दोगोन जायाब्ला बेफोरनो माने मा खालामो जोंनि किडनि जोंनि सम्फ्ल' जोंनि लिभार बेफोराव माने नांथा थानानै माखासे अन्थाइ बिब्दिनो माखासे गेदेर गेदेर बेमारफोर सोमजिहोयो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
ओंखायनो जों मा खालामनांगोन बेफोर दैखौ जोङो हायोब्लाथ' जोङो दैखौ फुदुंनानै माने गुसु खालामना लोंनांगौ आरोना। बेनिखायनो जोङो माखा खालामनांगोन बे दैखौ जोङो फुदुंनानै बा सरनानै मोजाङै लोंनांगोन आरो ना। बेयो जोंनि माने गिबिसिन जोंनि नियम। बेनि उनाव जोंहा आरो बेनिजों लोगोसे मा नांगोन जोंहा माने गोगोआव अक्सिजेननि गोनांथि जायो आर ना नोंथां। बेनि थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन जायफोराव माने गारि मथर बांद्राय थायो बिदिनो जायफोराव कलकारखानानिफ्राय जेनेखिनि उखुन्दै गाज्रि गाज्रि ओंखारो जेनेबा जेराव मेराव हाद्रि बाला अफार बिदिफोराव माने थान नाङा आरो ना नोंथाङा जेनेबा गोग्गो गोग्गो मिथिंगायाव थानांगौ जेनेबा जाय बिथिङाव थायोब्ला नोंथाङा गोग्गो अक्सिजेनखौ मोननो हायो। बे अक्सिजेनाव माने माखासे मैलाफोर थादेरा बेनि थाखाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगोनबा अक्सिजेनखौ जों गोग्गो लानो नांगोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां
बेनाव जोंहा मा जायो माखासे जेनेबा हमनानै ला नोंथाङा आदार जानाय आदार बेनिफ्रायबो माने जों गोग्गो सावस्रिखौ बोरै लाखिनो हायो जोङो मा खालामनांगोन जानाय आदारखौबो जोङो माने जायफोर आदाराव माने बांद्राय मुलि होनाय गैया माने आथिखालावथ' गोबां बिबांनि मुलि होनानै मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ सब माने बेदरफोरखौबो बिदिनो मुलि होनानैसो खालामजोबना जायला नालाय नोंथां।
औ नोंथां औ
जों बेखायनो मा खालामनांगोन जोङो जायफोर मैगंफोरा माने गोथां मैगं माने मुलि होनाय गैयि बिदिनो न'फोराव बानायनाय बा न'फोरावनो आबाद मावनाय बा न'फोरावनो बानायनानै बा खालामनानै आबाद मावनानै मोननाय बेफोरखौ नोंथाङा हायोबा मोजां बा मैगं गोथां जानो हानाया जों देहानि थाखाय मोजां। आथिखालावथ' माने मैगं गोथां मुलि होयो मैगंथ' मोननाया गोब्राबसो नालाय नोंथां।
औ नोंथान औ
बेनिखायनो जोङो माने बै बेदर फिसा जानायखौ जों खम खालामनांगौ नांगौ जखानि जानांगौ। जेनबा बिदिनो मुलि होययो मैगं गोथांफोरखौ जों जानांगौ। थिग बेबायदिनो आरो नामा होनबा जानाय लोंनायनिफ्रायबो जोंहा माखासे माने मा जायो ज बेमार आजार बा जोंनि देहाया माने सावस्रिया खहा जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
दङ जोंहा माखासे बिब्दिनो मा होनो मा खालामनांगौ दानो बिरि सिगारेट बा फेग्रा मुवा बाहायनाय। बे फेग्रा मुवा बाहायनायफोरा माने टटेलि जान गार थानांगौ आरो ना बे फेक्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय‌। मानो होनोब्ला बे फे आजिखालाव गोबां फेग्रा मुवा ओंखारबाय जेरै बिरि, सिगारेट, सादा बिदिनो दड्राग्स गानजा माखासे गोबां जौ फोरबो ओंखारबाय माने बेफोर फोरखौ जुदि नों लायोबा बा लोङोब्ला जोंनि देहाया माने गोबां खस्थ' मोनो आरो ना जेने दा हमनानै ला गानजा, बिरि, सिगारेट सोबोब्ला जोंना मा जायो बिदिनो जोंनि जिखिनि बिखा, समफ्लद, लिभार बेफोर गासिबो गाज्रि जालांजोबो आरोना लासै लासै। गाज्रि जालांजोबनानै मा खालामबा जों देहाखौ माने खंख्ला खालामनानै माने नोंथाङा लास्टाव माने खहा जायो आरो देहाया नोंना। माने जिउ खोमानांगौबो जायो। बेनि थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन सानफ्रामबो माने माने बियाम खालामनांगोन बा कसरत खालामनांगोन नोंथाङा फुङावनो सिखारनानै दसे दसे खारनांगोन बिदिनो खारनांगोन सानाव नोंथाङा हायोब्ला खामानिफोर मावनांगोन। बिदिनो उन्दु उन्दु थानायखौ खम खालामनांगोन खामानि मावनानै नोंथाङा हराव थोजासे उन्दुनांगोन आरोना नोंथाङा थाब उन्दुनानै थाब सिखारनांगोन। बे जोंनि मोनसे हुदा आरोना मोनसे। बिदि खालामब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन बे खालामब्ला जोंनि देहाखौ नोंथाङा गोग्गो लाखिनायाव माने गोबांनि माने हेफाजाब मोनगोन आरोना नोंथां।
औ।
थिग बेबायदि आरोना। नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै जेनेबा सावस्रिखौ बा देहाखौ बोरै गोग्गो लाखिनांगौ बेफोरखौ माबोरै बोरै खालामनांगौ एबा नोंनि बिथिंजों बा नोंनि नोरजों-नोजोरजों नोंथाङा बोरै फोरमायनो हायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरै बुंलांबाय बेबायदिनो जोंहा सावस्रिखौ बेबायदिनो ओ गोख्रों बा गोग्गो लाखिनो हायो। दा आं बेनि ओ ओबागै बारा बुंनो सानला मानो होम बा नोंथाङानो जेरै बुंदों बेयो गासैबो सैथो बेनो थार। बेनि थाखायनो आं दा नोंथांनो मोनसे आलादा आ-आलादा आयदानि सायाव नों थांनो आं फोरमायगोन। दा जेरैहाय जों गामि जायगायाव जों गय गय गायो। जोंहा गयनि गयखौ लानानै गोबां मानसि यानो दा थांनानै दं बेनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनोसै आरो। दा बुंनो थाङोबा जोंहा गिबियाव गयथाय गायनो थाखाय एसे बोरै हा नांगौ। जाय जायगायाव जोंहा दै थासोमा ओ दै अखानि दै बायदिसिनाफोरा थाया बेबायदि ओ थायै जायगायाव जोंहा गय गया जोबोर मोजां जायो आरो। आरो जोंहा एसे हासार गोनां बेफोरबायदिखौ नायनानै गायनांगौ। जुदि हासार गैयाब्लाबो जोङो बेखौ जेब्ला गायो जोङो अब्ला हासार एसे एसे होनानै ओ जोङो गायनो हायो आरो बेबायदिनो फेसेव हासार गोबोर हासार बेबायदिनो आरो। दा जों आं नोंथांनो गिबिनिफ्राय खिन्थानो ओ सानदों। दा गिबियावनो जोंनो नांग्रोगोन ओ फिथाइ जेरैहाय गय बिफांनि फि थाइ मोनोना नोंथा। ं जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि गय बिफां गैखायाबा बा ओ गैयाब्ला जेनेबा जोङो नार्सारि बायदिसिना बेबायदिनिफ्राय लाबोनो गोनां जागोन आरो। दा जुदि नोंथाङा फांसे बा फांनै दं नोंथांनाव गय जुदि बेखौ नोङो गिबियावनो ओ फिथाइखौ मोजांहाय मोनहोनानै जोङो मोनसे जायगायाव जाव ग्लिनानै लानांगोन आरो। दा बेखौ जोङो ओ बेबायदिनो जेरैहाय जोङो मैगं थाइगं ओ बेबायदिनो लाइ मुला दुन्दिया बे फोरबायदि फोनो जोंहा ओम ओ जावग्लिनाय जायो खदालजों। बेबायदिनो एसे जावग्लिनानै बा खनासे जावग्लिनानै जों गिबियावनो बेखौ ओ गोबोर हासार बेबायदिनो फेसेव हासार गोबां बेबायदि हासार होनानै जोङो ओ जाहा थे जोंनि गय बिफां फुलिया मोजां जायो बेनि थाखाय जों हासार होनांगोन आरो। हासार होनाय लोगो लोगोनो जोङो हासार होखांनानै बेखौ आरो मोजांहाय ओ खदालजों जावग्लिनानै मिक्स खालामगोन आरो जाहाथे थे हासारा सिङावबो थायो आरो सायावबो थायो बेबायदिनो जोंहा सायाव ग्रोब ग्रोब ग्रोब एसे एसे थुसोनाय बायदि खालामनानै जोङो ओ गयखौ गय जा फिथाइ बेखौ जों लारि लारि लारि मोजाङै ओ सिरिबाङै दोन दोनगोन आरो। बा गायगोन बेबायदिनो गाय खांनानै जों सायाव एसे एसे हा ओ खोबनाय बायदि खालामना होगोन। बेनि उनाव जोङो ओ हाग्रा रज'यै बायदि जोङो जिगाबखौ एसे एसे ट्राय ट्राय होनानै होगोन आरो जोङो बाराद्राय होआ। बेयो एसे गरम जानानै जाहाथ गाजाया थाब देरबोयो बेनि थाखाय जोङो एसे एसे जिगाब होनानै बा थालिर बिलाइ गोमोन बा गोथां बेबायदि होनानै दोनगोन आरो। जाहाथे गरम जानानै थाब ओंखारबोयो बेबायदिनो दोननानै जोङो जेब्ला ओंखारबोयो बा बेखौ जोङो एसे आबोर लानो गोनां जायो मानो होनबा बेयाव गोबां ओ हाग्रा बंग्रा बा बेबायदिनो ओ बोरमा बायदिसिनाखौ जोङो ओ बेरा बायदिसिना होनानै आ आदर लानो गोनां जायो बेबायदिनो जेब्ला ओ गय फुलिया देरो अब्ला जोंहा जों जेरैहाय बुंनो थाङोबा गय फुलिया देरनो थाखाय एसे सम लायो। ओ जोंहा बुंनो थाङोबा से बोसोर बा से बोसोरनि खावसेबो लानो हागौ। बेबायदिनो ओ बेयो ओ बेबायदिनि उनाव जोङो गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ हाखरखौ जावना लाखाजोबगोन आरो। जेन जोंहा जेसेबां फुलि ओ दङ' एसेबां जों हाख'रखौ गिबियावनो जावग्रोजोबनानै लानो हायो। बेबायदिनो जावग्रोजोबनानै लाखांनायनि उनाव जोङो मोनफ्रोमबो हाखराव बेबायदि बिदिनो सुनै एसे बा पटास एसे नङाबा जोङो बेबायदि होआबाबो जोङो फेसेव हासार जेरैहाय गोबोर हा गोबोरखि बेफोरबायदिखौ ओ जेरैहाय ओम बालथिं एसे बाल्थिं आथा आथासो ओ गासिबावबो होनो हायो आरो नोंथां।
औ औ।
बिदिनो होनानै जोंहा ओ ओ जोङो गय फुलिखौ जोङो फांफा फांफा जे ओ गायगोन आरो बेखौ जोङो ओ कमप्लिटलि ओ गोजौसिम खौ फबा। बा गासैखौबो जोङो फबा ओ बेबायदिनो जोङो ससे ओ फबनानै जोङो एसे रोदाखौ एसे गोजौआव दोनगोन। मानो होनबा एसे गोजौआव दोनाबाथाय बेखौ जुदि खोबजोबोबाथाय बियो ओ बे गय फुलिया थैलाङो आरो बेनि थाखायनो जोङो एसे गोजौआव गायनांगौ बे एसे गोजौआव गायोब्लाथाय जोङो एसे जोंहा ओ गया मोजां दावखोलाङो बा गोजौसिम मोजांहाय ओ थांखांलाङो आरो। बेबायदिनो जोङो बेबायदि गायनानै जोङो गासैखौबो जों बेबायदिनो गायखांनायनि उनाव जोङो हाग्रा बायदिसिना जानायखौ जोङो लेवा बायदिसिना जानायखौ साफा खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो जेरैहाय दाइन बोसोर बा द' बोसोरनि उनाव जोङो बेनि फिथाइखौ खौक मोननो हायो। आरो जेब्ला फिथाइ मोनो अब्ला जोङो ओ बेबायदिनो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो मोनबाय थायो बेबायदिनो ओ मोनफ्रोमबो बोसोराव मोनै मोनै जोङो खमबाबो ओ बेखौ थामजि बोसोर बा ब्रैजि बोसोर सोसिमहालागै जोङो बिनि फिथाइखौ मोनबाय थानो हायो आरो, जों बेयाव जेबो खस्थ' खालामनांगौ गैया जेरैहाय जोङो गय फिथाइखौ जोङो गुबुननो जों खस्थ' खालामालासिनो जोङो डाइरेक्टहाय फाननो हायो दा बेबायदि फानाबाबो जों निजानो दान्दा बा मानसिखौ गाखो होनानै जोङो बेबायदि फिथाइखौ जोङो फाननानै फाननो हायो दानि मुगायावथ' थ' जोंहा ओ गयनि बेसेना बा सेरसेयावनो गोबां जाबाय ओ द'जि स्निजि गाहाम थांग्रा जाबाय दा बेनि थाखायनो जोंहा गो